हेल'
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथाङा? -
हेल हेलौ नोंथां।
औ खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों दे नोंथां। ओ
गोजोन मोनाबिलिसिम नोंथांसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों दे नथां। अब्ला ओ जों दायो मोनसे टपिक लानोसै टपिकनि सायाव सावरायनो थाखै जों आखाइायाव लानोसै ना अब्ला- अब्ला जों दायो ना हमनायनि सोमोन्दै जों सावरायस
औ जागोन दे नोंथां अब्ला नोंथाङानो जागायग्रोदो नोंथां।
औ दे जागायग्रोनोसै होनबा आं। ओ दायो ओ जोंनिथिंजाय ना दायोथ' दैज्लां सिजेन ना दायो गोबां ना नाफोरखौ जोंथिं मोननाय जायो, ओ ना हमनो थाखै गोबां हिनजावफोरानो दायो जेनेबा उम गरमखौ ना साना जासे माने जानो थाखायबो आरो फाननो थाखायबो गोबां हिनजावफ्रानो सान्दुं गोसा दुंबा थायना ना गजबनाय हमनो थाखाय दोलो दोलो हा थाङो आरो जोंनिथिंजाय दा दा दुब्लियाव ना हम हमनायजों लोगोसे
औ
ओ जानोबो मोनो लोगोसे फाननोबो
औ नोंगौ नोंथा नोंगौ
ओ नाफोराबो गोबां नाफोर मोननाय जायो जोंनिथिं जे रै नाास्राय ना बोथिया मागुर सिंगि फुख्रिनि नाफोरखौबो जोंनि जोंनिसिजाय मोननाय जायो आरो ना दा ओ हाखर एसे सारानो नाखौ मोननाय जायो आरो आरो बेनिगायै एम्फौ एनलाफोरबो गोबां मोननाय जायो
औ औ उम औ
ओ बिनि अनगायैबो ओ ़
अ
नाखौ जों जेनेबा गोबां खिसुमै हमनो हायो गुरनानैबो हमनो हायो बा ओ सारनानैबो जों हमनो हायो बा ओ जालजों सारनानैबो
उम
जों हमनो हायो आरो हमो आरो जोंनिसिंजाय दा बेबायदिनो ना हमनो थाखाय जेरै सेन खखा बेबायदिनो ओ जि